औ नोंथां औ बुंलाय
मा खालामदों
दंदे आं बो ओरैनो
औ
फुंनि बारलाबायदों
खबरफ्रा मोजाङैनो दं
औ मोजाङैनो दं दे गेजेराव नोंथां
फुमो ओरैनो जिरायना दं आंबो
औ औ खबरा मोजांबा
मोजाङैनो दं
औ नों
नों ओं औ -औ
आं मोनसे आयदानि सायाव बुं बुंनायदो आरो
दे बुंलाय
जोंथ' गोबां जायगायावनो दावबायो दावबायो दावबायो नङा होमबा
औ
बेयावनो नोंथाङा थांबाय जानांगौ दा न'
औ दावबायदों दावबायनायालाय एसे औ औ जोंनि आसाम गाव आसाम रायजो नि अनगायैबो एसे खाथि खाला रायजोफोराव दावबायदों जेरै मेच मेघा मेघालय आरो अरुनाछल अरुनाचल
औ
वेस्ट बेंगल
औ
सिक्किम बेफोराव दावबायदों आरो
औ
उ नोंथाङा दावबायबाय
औ आंबो दावबायबाय थेवब्लाबो आङो बिदि गोबां- गोबां जायगायाव थाङाखै आरो दावबायब्लाबो औ गोबांखौनो नुवाखै मिथिया आरो
औ
तेजपुरफोराव थांफेरबाय आरो बेफोराव
तेजपुराव मा- मा जायगाखौ नायखो जेनेबा तेजपुराव
बेयाव आङो एसे उन्दैयावसो थांनायमोन नालाय बेयाव आङो बारा गोसोआव गैला आङो
उम।
बेयाव नुनो मोनदों औ एसे एसे गोसो आव दं औ बेयाव आं नुनो मोनदों सिटार आरो सिता आरो रामनि जे हाबा जानाय
औ। अ औ। आरो बिनि अनगायैबो माबा दंबावो मोनसे बायखोन्दा दङ' ना बायखोन्दानि सिन गोनां। मा होनोमोनथाय आंबो नाम बावगारबाय बायखोन्दा नेरसोन गोनां मोनसे
औ दंमोन।
बेयाव औ आं आंबो औ आंबो नामखौ मावबाय मामोनथाय बिनि नाम खो मा होनोमोन बावबाय आं
बेयाव गोबां माने दावहा दा दावहा जानायनि अबाव बाइक खोन्दा नेरसोनफोर दं आरो बेफोरखौ नुनो मोनदों औ।
दावबायनांगौ दावबायनायालाय गोब
औ बे हाबा जानाया सिथा आरो राम नंङामोन खोमा आंनिया गोरोन्थि जाबाय।
जानांगौ आंबो मोजां मिथिला बे
ओ।
गुबुन गुबुन रायजोफोराव दावबायाखै ना?
आंङो इदि थांङाखै ओं। गुवाहाटिफोराव थांबाय आरो औ औ दावबायनांगौ औ गोबां बाथ्रा मिथियो आरो उम। नुनिमो नुनो मोनैखौ नुयो मिथियैखौ मिथियो आरो।
औ। गोबांजों बेै बै जाबाय जायगानि थानाय बा बिसोरनि जिउ खांनाय बिसोर जायगानि आबहावा बेफोरखौ जों ओ मिथि मिनथि यो आरो सोलोंनो हायो। दावबायनायनि गेजेरजों
औ
मानोना जों ओ बहाबा लेखायाव बा ओ मबाइलफोराव नायनानै औ नायनानै मोननाय ओमफ्राय आरो गाव जुदि गाव थारमाने जायगायावनो थांनानै नायनाया माने एसे फाराग जायो आरो जों गाव था औ जों थांनानै नायहैयोबा उम जों थांनानै नायहैयोबा जों माने गावनि मेगन जों नुनानै जों मोनदांनो हायो आरो
औ
गोजोननायबो मोनो मेगनजों नुनानै
औ दाथ' आरो आथिखालाव गोबां मोजां मोजां बेरायग्रा जायगा ओंखारगासिनो बा आ बानायगासिनो
औ
बुंलाय नोंथां
औ
बुंलाय
औ खोनादोंना
औ खोनादों
अ‌ अ ओमफ्राय ओ नोंथांमोनथिं आं एसे हाबानि सोमोन्दैसो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो सोनथिंनि हाबाया मा हाबाया माबायदि जायो
औ दे सोंलाय
उम
जेनेबा नोंसोरथिं मा मा रोखोमनि हाबामो नुनो मोनो औ जोंनिथि जेनेबा जों गोदोनिफ्राय मिथिनाय बायदिबाथ' जों जोंनाव मोनद' हाबानि खान्थि दङ जेरै रै ओ ओ समाजारि नेमखान्थि खान्थिजों खान्थिजों जानाय हाबा ओमफ्रायो ओ गोरजि गोरजिया लाखिनाय हाबा खारसन्नाय हाबा दंखा हाबा बोनानै हाबा लानाय आरो लोगोसे माने दोनखारलांनाय बेफोरबायदिखौ नोंसिरनियाव दायो।
औ दायो जोंनियाव बियो गैला औ दायो जोंनियाव। गैला गोदो दंमोन।
आरो
आरो औ
दा बां बांसिन मा मा हाबाखौ जानाय नुनो मोनो।
बांसिन बांसिन बिदिनो। बिदिनो औ मा होनो बेखौ
समाजारि नेमखान्थि
औ औ बिदियै औ औ खुंनाय नुनो मोनो आरो औ औ आथिखालखो आरो द नुनो मोनसै आरो बिदि
औ नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों खोमा एसे नांथार सम सम
गोदोनि ओ हिनजाव सोंहैनायाव थानाय माखासे नेम खान्थिफोरखौ मिथिगौ ना
बुंफिनलाय मा बुंदोंमोन। नोंथां।
गोदो गोदोनि माने संनानै लायनाय हाब याव हाबानि खान्थि बा नेमखान्थिफोरखौ। मिथिगौ नामा आं
आ आं बिनि बागै आङो बुंनो हानाय नङा। ओ हानाय नङा दे आङो आं बिनि बागै आङो मोजां मिथिया। औ
औ औ बां आं बुंनि एसे जों औ औ औ एसे बुंनिसे आं मिथिनायफोरखौ।
आंबो मिथि आंबो मिथिना मोननाय बायदि
ओम माने गोदोआव जों हिन्जाव ओ सोंनो थाङोब्ला
औ।
जों माने बै-बै न'खर बा हिनजावनि न'खरा जागोन ना जाया बेखौ मिथिनो थाखाय माने आसान माने उखु मुदायाव आसान ओ बा उखुमाव आसान-आसान थेबनानै गारबायोमोनलार आरो।
औ।
माने जाहाथे बेखौ सप्ता मोनसेनि गेजेराव माने ओ जुदि बै हिनजावसालाहा बा हिनजावलाहा राजिबा बेखौ सब्ता मोनसे
औ।
सप्ता मोनसेनि उनाव माने बै हौवासानो बा हौवालाहानो जुदि बे हिन्जावसा लाहा माने राजि नङाबा बे बेखौ हैफिननांगौ माने जुदि आरो राजिब्ला बेखौ लाखिबाथाय ओमबानिया मिथि फाथिबाय आरो। राजि होननानै ओ बेबायदिनो गोबां-गोबां नेमखान्थि दङ'माखासे आरो सुबुं फोथैनायावबो दङ' हिनजाव नायनो थांनायाव जेरै नेवलाय बारसन स'नाय जिबौ बारस'नाय बेखौ लानानै फोथायनाय आरो ओ आरो हिनजाव हिनजाव नायनो उम थांनाय स समाव जुदि हिनजाव-हिनजाव गोदाननि आगान था थाबायनायखौ नायनाय
औ-औ
उम आ जेरै माने
जुदि ओब ओ हिनजाव नायनो थांनायफोरा थांजेननाय समावहा ओ बै हिन्जाव गोदान जागोना ओ न'मा न'आव हाबनाय समाव आगसियो आगसि आथिंखौ सिगां जुदि हरोब्ला बेयो माइनाव गोनां जागोन होननानै फैथा थायो बेबायदिनो गोबां गोबां फोथायनाय दङ' आरो उम
औ
दाद नाथाय आथि आथिखालाव बेफोरखौथ' नाय बांसिन नोजोर होनाय नु औ आरो बिदि हाबासो ओ हाबा ओमफ्राय ओ नो नो नायनो थांबाबो आथिखालाव बेबायदि आसान खेबनाय खान्थियाथ' गैलानो दानाथ' मबाइल मबाइल फन जों
औ
रायलायहतनाय जागोन जाया राजि नंगौ नङा बेबायदिखौ आथिखा खालाव नुनो मोनो
औ आं दिनि नोंथांनिफ्राय मिथि थिबाय आरो बेखौ मि दोंमोनबाबो आङो बावगाराना दंमोन। जानांगौ आरो बेफोरफोरखोआबै आबौमोनाबो खोन्थायो आरो बिसोरनिफ्रायबो मि मिथिना मोनो बिदि बाथ्राखौ
औ दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'नोसै।
औ औ दे दे नोंदे
औ दे